हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना मोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नानै फन खालामनाय जादोंमोन। अ बे आयदायानो जाबाय जोङो गावनि जिउखौ माबोरैहाय जेनेबा ओ गावनि जिउखौ माबोरैहाय खुंलांनो हायो आरो सोलोंथाइनि गे ओ सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ
औ बियो दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे ओ मायबाफोर फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ सोलोंथाइयानो जाबाय मान-मानसि जौगानायाव बिजों जाय सासे मानसि या जौ गावखौ सासे सुबुं सम्पद बानायनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिया जिउआव दावगानायनि अनगायैबो हादर दावगानाय दावगानायाव गु गोबां आयदा होयो नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां‌।
औ सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिया बुहुमनि मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हायो आरो संदांनो हायो नोंगौना नोंथां। औ जेरै सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ होनोब्लाथ' जोंनो सोलोंथाइ नङाबाथ' जोंनि जोंनि जिउआ सोलिया होननाय बायदियानो मानो होनोब्ला जेराव थाङो जोङो जेराव थाङो माने लामा लामा सामायाव थाङोब्ला माबा मोन से प्रब्लेमफोर जायोबा माबा मोनसे खैफोदाव जों गोल्लैयोबा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरै जानबुंङा जोंजों लोगोआवनो थायो जानबुंखौ जों थुनो रोङाब्ला नाम्बार सिनायनो रोङाब्ला बेनि नाम खौ गुबुना सेब खामना होदों नामबार खौ सिनायनानै नामखौ सिनायनानै फन खालामनो रोङाबा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोब्ला जानबुंङाथ' लोगोआव थाखायो दाना गासैनियावबो आरो बेखौ थुनो रोङाबाथ' जोबोद जोंनाव उसुबिदा जाहैगोन बिनि थाखायनो बिनि थाखायनोबो सोलोंथाइखौ नांगौ। आखर सिनायनो नांबाय जोङो नाम्बार सिनायनो नांबाय बेयावबो सोलोंथाइनि गोनांथि जाहैबाय। सोलोंथाइखौथ' जोङो फरायसालिनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव मोनबोनाया जाहैयो जेरै अ आ क ख फिसा फिसा मोनसे मोनसे महरनिफ्राय जोंखौ सोलों सोलोंहोबोबाय जोंनि फोरोंगिरिफोरा आरो फोरोंगिरिफोरनोबो सोलोंथाइ नांग्रोगौ। बिनि उनावसो बियो सासे सत्र'खौ गथ'फोरखौ सोलोंहोनो हागोन। बेनि थाखायबो सोलोंथाइ नांग्रोगोन बे फोरोंगिरिनोबो आरो फोरोंगिरि अब्लासो जोंनो फोरोंनो हागोन। बिफोरबायदिनो जोङो फोरोंगिरिया गाव सोलोंथाइ लाग्रोनायखायसो जोंबो बिनिफ्राय सोलोंथाइ मोनबोबाय आरो बेफोरबायदि जोङो लामा गोजान हान्थियोब्ला जोङो ट्रेन गाखोनानै थाङो बास गाखोनानै थाङोबा माबा मोनसे गारियाव थांनाय जायो। आरो बे गारियाव थांनानै जोङो मायाव ओंखारनांगो बेखौथ' बासाव गाखोनानै थाङोब्ला बेयावथ' नोंखौ सोंनाय जागोन नङा होमबा नों माखिनियाव ओंखारगोन बा मा जा बेयाव थांनो नागिरदों बिखि बिनि थाखाय सोंनाय जाहैगोन आरो बेखौ नों खोन्थानो हानांगोन नोंहा सोलोंथाइ थाबासो नोङो जागानि नामखौबो मोजाङै खोनथानो हागोन नङाबा नोंना खुगायानो थांनाय नङा होननाय बायदिसो सोलोंथाइ गैयाब्ला एसेबाबो थाद' थुद' जाहैगोन बा थ्रा बुंनायाव बा नों खोन्थाना लानायाव बिदिनो ओ जोङो गोजान लामा हान्थियोब्लाथ' जोङो जेरै ट्रेनाव गाखोयोबा जोङो ट्रेननि टिकेट बुक खालामग्रोनांबाय। बिनि थाखायबो जों सोलोंथाय नांगौ सोलोंथाय गैयाब्लाथ जों ट्रेननि टिकेट खौबो बुक खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां औ। आरो ट्रेनजों गाखोना थांनायावथ' जों बर्डआव बेलि लिरनाय थाखायो। बबे स्टेसनाव जों ओंखारनांगौ बेखौबो जों नायखांनो रोङाबाथाय जोंनाथ' जोबोर उसुबिदा थाहैगोन बिनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जाहैयो। आरो मेडिकेलफोराव थाङोब्ला जोङो मा सेेम्बाराव डाक्टरा जयो अ बे सेेम्बाराव थायो बेखौबो जों मिथिनांगोन आरो सोंनोबो रोंनांगोन जायबा हस्पिटालनि इनसार्ज बिसोरनाव सोंनो रोंनांगोन जोङो। अब्लासो बिसोरबो खोन्थानो हागोन जोङो बे सेम्बाराव जयो बे डाक्टरा आरो नों मा था मा बेरामनि थाखाय फैदो बा मा मुलिनि गोनांथि दङ नोंनाव बा नोंनो बा बेराम जादों बेफोरखौ नोङो बुंना लानो रोंनांगोन अब्लासो डाक्टराबो नोंनो मोजाङै सिकित्सा खालामना होनो हागोन बिनि थाखायनोबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ।
आरो गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय‌ जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बे डक्टर सासे जानोब्लाबो डक्टरा सोलोंथाय लाग्रो नांगोन मा रोदायाव मा बिजिखौ होनांगोन मा मेगन मेगनाव प्रब्लेम जादोंबा मा मुलि खौ होनांगोन आरो मा‌ थैजों मा मुलिया गोरोबगोन बे थैजों बे गोरोबगोना गोरोबा बेफोरखौ गासै खौ मोजाङै नायनानैसो बे डाक्टर सासेयाबो सोलोंथाइ लाग्रोनानै उनावसो जोंनो जोंखौ फाहामथाय होनो हागोन जेब्ला जों बेराम नाय जानो थांङो बेफोरखि जोंखौ नायना होनो हागोन आरो सासे दखाननि जानो गोनांब्लाबो बे हिसाब रोंनांगोन बेसे माल मालखौ लाखि बायनो फैदों बेखौ हरनो रोंनांगोन। बेनि साननाय हनायखौ रोंनांगोन बेनि केलकुलेसनखौ रोंनांगोन आरो बेनि बेसे थिं हरनो नांगौ बेसेंनि नांगौ बेसोरखौबो बेफोरखौबो सुना हरनो रोंनांगोन बेनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
बुं हागोन नोंथाङा जा दा बुंलांनाय बायदिनो ओ जोङो बिदिनो फरायसालिनिफ्राय जोङो गिबियावनोथ' जोङो रावबो रोंखाना फैया नङा होनबा नोंथां। जोनोमनिफ्राय जोंडों रावबो रोंखा नानै फैया जोंखौ फोरोंनांगौसो जायो जेरै जोंहा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोंखौ जोङो बिमानि आखायाव थायो नङा होमबा। ओ बे बिमाया जोंखौ गोबां बिदिनो बाथ्रा राव रायलायनाय जोङो बिमानिफ्राय सोलोंनाय जायो आरो ना बिमानिफ्राय बिमा राव सोलोंनाय जायो बेनि उनाव जोङो लाै लासैनो जेब्ला देरहोलांगोन अब्ला जोंहा ओ फरायसालियाव थांनो सम जाब्ला जों फरायसालियाव थाङो। बिदिनो उम ओ फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोङो बिदिनो सोलोंथाइ होयो। जोङो दा गिबियाव बिमाफोरनिफ्रायसो सोलोंथाइखौ मोनग्रोयो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिमा - बिफाया जोंखौ गोबां सोलोंथाइ होनो नांगौ। अब्लासो बे गथ'साया ओ जोबोद जेनेबा सोलोंथायाइयाव बिदिनो जौगानो हागोन आरो ना जेरैहाय जोंहा फरायसालिनिल' सोलोंथाइखौ जोङो लाब्ला जाया जोंहा गोबां बाहेरा सोलोंथाइफोरबो दङो जेरैहाय जोंहा ओ खेला गेम बे फोरनिबो जेरै फुटबल क्रिकेट आरो बायदि बायदि बेफोरनिबो आरो जोङो जेरै ओ बहाबा थांनायफोराव जोङो ओ एसे एनै जोंहा सैथान जानांगोन आरो सोलोंथाइ लानानैनो
उम
बिदिनो जोङो बहाबा थांनानै बिदिनो जेबो रोङाब्ला बा सैथान जायाबा जोङो बेलेगजों बा गुबुन सुबुंजों जोङो थगाय जानो हागौ आरो ना नोंथां। बेनि थाखायनो जोंहा सोलोंथाइ नांगौ औ आरो जोंहा बिदिनो नखर गंसे दानायावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङाबा जोंहा नखराव गोबां दावराव दावसि जानो हमो आरोना जेरै हौवा हिनजावजों ओ जेबो गोरोबलायाबा बेनि बे बाथ्रा मानियाबा ओ बिदिनो नखर गंसेया बायलांनो हमो आरोना जोंहा सोलों थाइ गैयाबा जेबोआनो गैया मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोंना नखर मोनसेया बायलांनो हमो आरोना जेबो बुजिलाय यि गेजेरावनो जेरैहाय ओ सासे हौवा मानसिया बिदिनो ओ आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो जौ सेरेब बेफोरदि लोंनानै ओ गफबना थायो नङा ओनबा नोंथां बिसोरो बिदिनो ओ जौ लोंनानै बिदिनो ओ सोलो जेबो बुजिनो हाया मानो हाया बिदिनो लोंनानै निसाया नांनानै नखरफोराव बिदिनो दावराव दावसि खालामफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना सोलोंथाइ गैयिनि जाहोनाव बे फोरबायदि जादों आरो आरो जोंहा गोदोनि सुबुंफोराथ' बिदि ओ जेबो फरायसालिबो गैयामोन आरो बिदिनो बिसोरो जेबो फरायनोबो मोनाखै सोलोंथाइबो गैया। ओ बिदिनो नाथाय बिसोरो गावनि नखर सलायनो आन्थाखौ बिसोरो ओ एसेबाबो सोलोंथाइया दोंमोन आरो नाथाय बिदि फरायनाय बा माबाफोराव बिसोरो सोलोंथाइ गैयामोन आरोना। ओ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखालाव गोबां बि दिनो ओ गारि मटर मबेल फन ओ लेपटप कम्पिउटार बिदि बायदि बायदि गोबां मिसिंफोर ओंखारबाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा दा सोलोंथाइ गैयाबा बेफोरबो ओंखारनाय नङामोन ओ गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो जेबो सोलोंथाइ गैयिनि जाहोनाव बिदि जेबो रावबो गोरों गैयैनि जाहोनाव ओ बिदिनो बिसोरो थाबायनानै थाङोमोन थाबायनानै फैयोमोन बा जों साइकेलखौ बांसिन सलायनाय नुनो मोनोमोन आरोना गारि म त' बेबायदि जेबोखौनो नुनो मोनखायामोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां फरायसालियाव आरो गोदोर गोदोर बिदिनो ओ फरायसालि बा गोरों गोरों सुबुं ओंखारनायनि जाहोनावहाय बिगियानगिरिफोर ओंखारनायनि जाहोनावहाय जोंहा गोबां ओ बिदिनो मुलाम्फा जादों आरो जेरै आं दानि बुंलांबाय बायदि गारि मबेल फन बा बायदि बायदि मेसिनफोर बेफोरदि ओंखारनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा जाबाय आरोना ओम बिदिनो जोङो ओ सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरोना जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबोआनो जाया नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि जोङो बहाबाफोर ओ दावबायनो थांब्ला बा जोङो बहाबा ट्रेन बास गारि बिदिनो गाखोब्ला जोंहा ओ बिदिनो बु ओ लामा-सामा लिरनाय थायोना साएन बिदिनो ओ बेखौ जोङो रायखांनो रोङाब्ला बसेम बहा मोन खो बेफोरखौ जोङो नायखांनो रोङाब्ला जोंहा बेयावनो आन्दायनानै थाबोनाय जायो आरोना। आरो जोङो ओ मबाइल थुनो मबाइल थुनोबो जोंनो सोलोंथाय नांगौ आरो। खायफा-खायफा सुबुंफोरा बिदिनो ओ मबाइलखौ ओ माबोरैहाय बाहायनांगौ मा बोरैहाय थुनांगौ खायफा-खायफा सुबुङाथ' ओ कलखौनो हरनो रोङा आरो ना बिसोरो जेबो जेनेबा बेफोरनि सायाव एख' एक्सपिरियेन्स बा सोलोंथाइ गैया बेनि थाखायनो बिसोरो बिदि थुनो रोङा आरो ना नोंथां। ओ जोंहा बिदिनो ओ ओ बुहुमाव जेनेबा जोंनियाव यावथ' दा सोलोंथाइखौ नांथारगौना आथिखालाव गोबां गोरों-गोरों सुबुंफोर ओंखारबाय। टेलेन्टेड ओंखारबाय बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबोआनो जाया आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाहोलांबाय जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियानो दोन्थ' जाासिगोन नामा?
औ नोंथां।
औ।